औ दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावराय जानो नागिरदोंमोन आरो
औ नोंथां औ
नोंथाङा दा ओरैनो दंना?
औ दोङो नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंहा सावरायनो लानाय आयदाया जाहैबाय गोजां बोथोर
औ औ
नोंथाङा गोजां बोथोरनि बागै फंनैसो गुवारै बुंना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां गोजां बोथोर नङा होमबा?
औ
जोंहा गोजां बोथोर
गोलोम बोथोर जोबनाय लोगो लोगोनो दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगोनो जों जोंहा गोजां बोथोरा फैयो।
गोजां बोथोरा जोंहा बर'नि मागो दानाव मागो दानाव बांसिन बहरै एबा इंराजिनि जानुवारि फेब्रुवारि डिसेम्बर अक्ट'बर बैफोरबायायदियाव गोजां बोथोरा फैयो जोंहा जोबो गोजां बोथोराव जोबोद गोजाङोबो। बैफोर गोजांनायनि थाखाय गोजां बोथोराव सुबुं माहारिफोरा गावनि देहाखौ सोलेर खौ गुदुं लाखिनो थाखाय गोबां रो रोजा रोजा सि गानो एबा बैफोर सिफोरानो जाहैबाय जेरै जेकेट सुइटार बैफोरबायदि रोखोमनि सि गानो जोंहा गोजां बोथोराव गोजांनायल' नङा जोंहा गोजां बोथोराव गोबां मुलाम्फाबो जायो मानो होनोब्ला जोंहा गोजांनायखौ सहायनो हायो ए से ओ गरम बो थोर निसाय नाथाय गरम बोथोराव सहायनो हाया जोंहा गोजां बो थोराव ओरैबायदि मुलाम्फा जायो जोंहा खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हायो जेब्ला जोङो खामानिखौ मावो अब्ला जोंनि देहायाव गरम जायो अब्ला जोङो गरम जानायखौ नांगौखाय नांगौ नालाय जोंहा गोजां बोथोराव मोजांसिन जायो आरो गोजांनायखौ थर मोना बेनिखायनो जोंहा गोजां बोथोराव गोबां आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि आबादबो मावो गोजां बो थोराव आबाद मावनाय जि आबादारिफोरा आबाद मावो बै फोर आबादफोरानो जाहैबाय गोबां रोखोमनि जेरै जोंहा सिबिं
औ
लाइ लाफा सुखा बैफोर ओ खबि बान्दाखबि बैफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ
बैफोर गोजां बोथोरावबो आबाद मावनाय बैफोर आबाद मावनायखौ गोबां ओ फालांगिनि गेजेरजों गोबां रांखावरि आरजिनो हायो जोंहा
गोबां जायगायाव गोजां बोथोराव गोजांनाया बांसिननिख्रुइ बांसिन जि बा बिबाङा बाङो डिग्रि सेलसियासाव थाङो नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव एबा जोंनि आसामावनो गोजांनाया गोजांनाय बिबाङा एसे खम जोंनि जायगायाव एसे खम जोंहा गोजां बोथोरा ओरैबायदि जायो जोंहा सानखौ बुहुमा गिदिंबाय थायो गिदिङै गिदिङै खावसे बबेबा समजों एबा बबेबा बोसोरजों जि जानुवारि फेब्रुवारि डिसेम्बर अक्ट'बर बैफोर मासाव ओ जों थानाय जायगानि उल्था फारसे जाहैयो एबा दाबसे ओ नोगोरनि दाबसे हादरनि उल्था फारसे जाहैयो बैनि थाखाय जोङो जोंनिथिं एबा गोजां बोथोरा जायो
बेबायदिनो गोजां बोथोरा सोमजियो मानो होनब्ला बै साना दाबसे जायगा बांसिन नांनायखौ नुनो बै जायगाथिं गरम बोथोर जायो आरो बेनि उल्था फारसे गोजां बोथोरा जायो थिग बेबाय दिनो जोंनि बेलायावबो जोंनि जायगाथिं एबा जोंनि हादराव गोजां बोथोरा जायो आरो।
औ
दा नोंथाङाबो गोजां बोथोरनि बागै माबाफोर गुवारसिनै मिथिबावगौ नामा?
औ दा जोंहा गोजां बोथोराव बे खुया खुबाथाय आरो बांसिन गोजांसिनो। नोंथाङा दानि बुंलांखाबाय आरो। जोंहा गोजां बोथोराव जे फुजा मेला बेफोरबो जा जायो आरो गोजां बोथोरावनो गासैबो जाजोबो। जेरै दा दुर्गा फुजा लोखि फुजा एबा कालि फुजा मागो मेला
औ
बिदिनो गोबां फुजाफोरा जोंहा गोजां बोथोराव जायो आरो।
औ
आरो लोगोसे बै फुजाफोराव एबा मेरलाफोराव जोंहा कमबल बिदिनो गुदुं जाग्रा गस्ला बेफोरखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
लोगोसे जोंहा गोजां बोथोराव जोंहा जोंनि नोंथाङा बुंखाबाय जे जोंनि आसाम एबा हादराव बारा एसेबां जाया
औ
जोंहा आसामावनो खम बुंजायो।
औ औ
जे जोंनि भारतावनो गोबां जायगाफोराव जे बे गोजांनाय खौ सुग्रा बे दिग्रि थायो बेयो माइनासिमबो थाङो आरो।
औ औ
बेवहाय जे दैफोरा बरफ लाथा लाथा खालालाय लायो आरो।
औ औ
अबबा अबबा जायगायावथ' बरफबो गोलैबावो नाथाय जोंनाव बेबायदिखौ जों नुनो मोनाखै दिनैसिमबो
औ औ
दा बिदिनो जोंहा गोजां बोथोराव मैगं थाइगं बैफोरबो गोबां ओंखारो आरो।
औ औ
सुबुंफोरा जेरै लाइ, लाफा, बेसर मुला
औ
बिदिनो गोबां मैगं थाइगं ओंखारो आरो जोंहा बै गोजां बोथोर समाव
औ औ
औ लोगोसे बिब्दिनो जोंहा गोजां बोसोराव जोंहा रासावबो जानायनि थाखाय जोंहा गोबां थुला बालाबो जानो गोनां जायो आरो ब बा पलिउसनाबो बाङो जोंहा
औ औ
दा बिदिनो जोंहा थुला बाला जायोब्ला जोंहा जे अबावबा लामाफोराव बाइकफोरजों थाङोब्ला एबा साइकेल नङाबा थाबायना थाङोब्ला जोंहा जे जोंनि बे गस्ला बै धुला जाजोबो आरो जोंना खानायफोरा गोरा गोरा जालायो
औ औ नोंगौ।
औ बिदिनो जोंहा पलिउसननि जोंहा जोंनि भारताव पलिउसननिबो प्रब्लेम एबा खहा जानायखौ नुनो मोनो गोजां बोसोराव
औ औ
बे गोजां बोथोराव जे पलिउसन सुग्रा ए कउ आइ एयार क्वलिटि इडेक्स औ बेयो ब्रैजौ बाजौआलागि थाङो आरो
औ औ
औ दा बिदिनो जोंहा गोजां बोथोराव एसे गोजांनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा गोेदोर गोेदोर एबा रोजा रोजा गुदुं जाग्रा गस्ला कम्बलफोर जोमनायजों लोगोसे जोंहा उलबो सायो आरो
औ नोंगौ नोंथां औ
जे जों गोजांनायनिफ्राय बारग'नो बे अरनि बिदुंखौ लायो आरो
औ औ औ
बिदिनो जोंहा गोजां बोथोरावथ' मोजांबो आरो फारसेथिं खहाबो जायो
औ
जोंहा जेरावबो थांनो हाया जायो। सुलाबा लानो थाखाय लोगोसे खामानि मावनो गोरलै जायो आरो।
औ औ औ।
आरो गोसोबायदि थानो हायो। नाथाय गरम बोथोराव गोलोमनायजोंनो ओ बिदि गोसो बायदि थाजोबनो हाया।
जोंहा गोजां बोथोराव अखायाबो खम जायो नङा होमबा? अखानि बिबाङा खम जायो आरो लोगोसे मिथि मिथिंगाया रानस्राव रानस्राव जानानै जे थुला बाला नोंथाङा बुंबाय नंगौ लोगोसेनो बिफां लाइ बिफांनि बिलाइफोराबो सिरिनानै जोंहा रानस्राव गोरान एबा गोजा गाबनि महर लायै मिथिंगाया। लोगोसेनो दैयाबो जोबोद गुसु जायो। सुबुं माहारिया लोगोसे दैनि खमाबो बिबाङाबो खम जायो। लोगोसे सुबुं माहारियाबो गोजां बोथोराव दुगैनो बायो एबा गिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ सानथाम सानब्रैजों खेबसे दुगैयो ना नोंथां?
औ औ।
औ औ। दा बिदिनो जोंहा गोजां बोथोराव गोबां बिदिनो बर'नि फोरबोफोरबो जायो नोंथाङा बुं बुंखाबाय मागो। जोंहा बैहाय गोज्रांनायाव जै गुदुं गुदुं फिथाबो मोनजायो। साहाजों लोगोसे
औ नंगौ। जोंहा भेलावगुरबो सावनाय जायो नङा होमबा? अर सायैनो थाखाय नारानि एबा जिगाब नि थेलाघर लुनानै बै मागोआव गोजां बोथोरनि मागोआव
औ आरो बै आरो बै सानखालि गोजां बोथोरब्लाबो फुङाव फैनानै बेलागुर सावो आरो।
औ औ नंगौ।
दा बिदिब्ला नोंथांजोंना समाबो जाहैबाय।
औ
दोनथ'लायसै उनाव लोगो मोनफिननायसिगोन।
औ जागोन नोंथां औ औ